खां नोंथांजों आं नोंथाङा फ्रि दङ ना
अ आं दा फ्रि दों
अ नोंथां दिब्ला आं नोंथांजों ओ बैसागु फोरबोनि सायावसो एसे सावरायनो नागिरदोंमोन
अ दे सावराय जागोन अ अ सावराय जा
अ नोंथां जोंनाथ' बैसागु फोरबो होनोब्लाथ' जोंना ओ बिदिनो बैसागुआ ओ जोंना बैसागु फोरबोआ बैसागु फोरबोआवथ' जोंना मोसौनि बैसागु बिदि बिदिनो गोदोनि दिनावथ' आबै आबौमोना बुंनाय बादिब्ला सैमानि बैसागु बैसागु बिदिनो अमानि बिदि थायोमोन ना दानि दिनावथ' बे ओ बे बैसा बैसागुखौ माने जाला मोसौ सौ बैसागुखौ बैसागु फालिनाय जायो ओमफाय बिदिनो सैमा बैसागुफोरखौ फालिनाय जाया आरो नोंथां
औ दा फालिनाय जाला आं
बैसागु बैसागु होनोब्लाथ नोंथां बैसागुखौ माने जोंना ओ बैसागुआव मोसौ थुखैनांगौ जायोथ' जे मोसौ थुखैनांगौ जायो बैसागुनि सानसे आगोलाव जोङो मोसौखौ थु खैयो ओमफाय जोङो मा खालामो मोसौखौ दुब्लियाव बा जोङो बिदिनो नफोराव बा जों दैमाफोराव लांनानै थुखैहैयो‌ बिदिनो मोसौ दैजोल थुखै-थुखैबाबोथ जो जाया नालाय बिदिनो जो जोंना मोनसे ओ जोंनि दोरोङारि आसार खान्थि बिदिनो नेम-नेमखान्थिफोर दङ बे नेमखान्थिफोरखौ जों फालिनाय जायो बिदिनो बे नेमखान्थियाव दङ हा दिगलि गुथि बिदि बिदिनो थाराय हालदि ओमफ्राय बिदिनो मा होनो बियो ओ फान्थाव बि बिदिनो पानेलाव बेफो लानानै जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो नंगौना नोंथां
उम
बिदिनो मा खालामो मोसौखौ थुखैयो मोसौ थुखैनाय थुखैनानै ओमफ्राय बेयाव मोन मोनसे माने जोंनि दोरोङारि बरनि खुगा मेथाइ दं आरो ओ नोंथाङा बे खुगा मेथाइ खौ फोरमायनानै हो होनो हागोन नामा
ओ बे मेथाइखौ
औ नोंथां
खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
हेल खोनादों ना बे मेथाइखौ ओ मेथाइया जाहैबाय ओ लाव जा फानथाव लाव जा फानथाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बिमानि खेथेर नोंसोर जागोन हालुआ गेदेर बिदिमोन दा
औ नोंथां औ औ खानादों नों थां नोंथांमोननिहाय बै बैफोर माने बैसागु फोरबो फालिनाया ओ माने बिदिनो माबादियै फालिनाय जायो नोंथांमोननि ओनसोलाव
जोंनियाव बिदिनो ओ बैसागोनि फार्स्ट खालि जाहैबाय ओमफाय बिनि उनाव बिनि उनाव मानसिनि सान ना मा होनो जेनबा ओ सानावनो जेनेबा दुगैयै लोबै गोदोरफोरखौ गोदोरफोरनि माबा लायो लायो
औ
नंगौ नोंथां ओमफ्राय बिदिनो औ खोनादों नोंथां खोनादों
अ अ अ ओ बिनि सानथामनि उननिफ्राय हा
नंगौ नोंथां
सानथामनि उननि फ्राय मोसानाय जायो अ अ
बिदिनो ओ जोंनाथ बैसागुफोरबो अ नोंथां जोंनियाथ बिदिनो बैसागुनि साननै सानथाम सिगां ओ जिहेथु आं दानि बुंलांखाबाय मोसौ थुखैनाय बेथ जायो ओमफ्राय मोसौ थुखैखालि माने जोंना दिंखिया बिदिनो बायदि बिना मैगं जानाय आलि खुस ला बिदि बायदिसिना मैगं जानाया जायो आरो मानो होमबा बियो मा होनो गोदो गोदायनिफ्रायनो आ आबौमोन आबैमोनानो ओम फालिबोखानाय माने बे ओ नेमखान्थिया दङ आरो बिदि जानांगौ बा ओ बे मैगंखौ जानांगौ बा मोसौ फोरखौ बिदि थुखैनांगौ बेफोरबायदि नेमखान्थि दङ बेनिफ्राय जोंना से खालार खालिथ जोङो मोसानाय जाया बैसागुब्लाबो जों मोसानाय जाया मा होनो जोंना खालारखालि ओ ओ जोंना माने ओ सोरबा सोरबा नखरफोराव सुबुंफोरा ओ फुजा होयो बिदिनो फुजा होनानै फाय गोदोर गोदोर उन्दै फोरा मान होनाय बिदिनो मान बाव नाय जायो बिनिनो बोर लानाय खुलुमनाय बेफोरबायदिया जायो बैसागुनि से खालाराव बैसागुनि से खालारावथ' जोङो फु-फुजाफोर होयो नालाय जोंनि जोंना ओ जोंनि जोंनि न'खर न'खर बेफोरबायदि फुजा होनाय जायो बेनिखायनो जोङो ऐदिनखालि मोसानाय जाया आरो नोंथां बिदिनो फ्राय नै खालार खालिहाय जोंना ओ मोसानायखौ जागायो मोसानाय खौ जागायो जोंनाथ' बिदि अ मोसानो ओ मानसि गोजा बा बिदिनो मानसि गोजाल मोसानो थांनो हाया नालाय बेयाव जोंनि दोरोङारि जोंनि खाम सेरजा सिफुं जथा गासैखौबो लानानैसो जों मोसानो ओंखारलांनाय जायो नालाय बिदिनो ओमफ्राय मा खालामो जोंना गाननाय जोमनायथ' जोंनि बर'नि गाननाय जोमनाय बेथ' ओ जोंना मा होनो थाखायो जोंना बिदिनो दखना बिदन ओ गोमो गोमो आगर गुबै बिदि दखनाफोरखौ जोङो गाननानैहाय ओ मोसानो ओंखार ओंखारलाङो बिदिनो आरनाइ बिदिनो हौवाफोरनि बेलायावबो गामसा बिदि बिदिनो आरनाइ फावरि खानानैहाय गोदोनायाव आरनाइ लानानैहाय थांनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां एनिफ्राय हिनजावफोर ओ आरनाइखौ खानानैहाय ओ जोङो ओ गोदोनायाव फालि लानानै फास्रा रा ओ गोजा बिदिनो गोजा बा बेलेग गुबुन गुबुन गाबनिबो लानो हायो माने ओ सुबुंफोरा गावनि गोसो बायदियै लायो मानो होनोब्ला जोंना ओ बांसिन ओ गोमो दखना बा ओ आरनाइ फास्रा बे आरनाइ आरनाइजों जानजि खानाय बेखौ नुनो मोनगोन आरो बांसिनानो नुनो मोन मानो होनबा बियो जोंनि औ बर'नि दोरोङारि माने ओ माबाखा जि जोमखा बेयो बेखौ जोंना ओ गाननांगौ बेयो जों सिनायथि बेनिखायनो जोङो मा खालामो बेखौ ओ गानो बैसागु फोरबोआव जोंनाथ बिदिनो मोसानाय बिदिनो ओ मोसानानैहाय जोङो स्नि सान मोसानाय जायो आरोना बैसागुखौ औ नोंथां बिदिनो बै साननि उनावहाय जोङो बैसागुखौ ओ बैसागु जोबखांनानै बिदिनो ओ जों बै बैसागु मोसानानै ओ बिदिनो मोननाय रां एबा माइरं बेफोरबायदिखौ जोङो जमायैनो लोगो नांनानै माने बेबायदि लोगोयै बे लोगोसेयैनो बेखौ जमायाव ओ माने जोंना खाना जानाय जायो बि बिदिनो रंजा बाजायै जों फ जानानै माने बिदिनो ओ बैसागुखौ हगारहरननाय जायो आरो नोंथांमोननिखिहाय रंजा बाजा बे बेफोर बादिया ओ सोलिनायखौ नुनो मोनो ना मोना नोंथाङा
ओ जोंनिथि मोनो बेबायदि खिन्थु खोनादोंदि कक्राझार साइद थि साननैल फालियो होननाय बैसागुखौ जोंनिथिस्नि स्नि सानालासे फालिनाय जायो
औ नोंथांमोननिखिहाय बिदि खाम सिफुं सेरजा जथा लानानै मोसायो ना ओ बिदिनो गुबुनफोर बक्स बा बायदिसिना बिदि लानानै मोसायो
जोंनि थि दानियाथ सेरजाफोरखो बारा माने जोंनि थि इदि जाया आरोना जोंनिया खाम सिफुं लायो ओ बे मोननैयानो
औ बिदिनो ओमफ्राय ओ नोंथांमोननिखि बिदिनो ओमफ्राय द्रेस गाननाय जोमनाय बा बिदिनो बैसागुफोराव गाननाय जोमनाया माबायदिहाय सोलियो
जोंनिथि गोमो दखना गानो इनिफाय गोजा ब्लाउस इमफाय ओम गोजा फालि बिदिनो
नोंथां बिनिफ्रायनो मोननिखिजाय गोदोनि आबै आबौमोना बुंबोनाय बादिब्ला ओ बिदि ओ हानद्रेद जेनबा जौसे सेथा मैगं जानांगौ होननाया नोंथांमोना नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बे खोथाया सोलियोना सोलिया बा जायोना जाया
ओ बेफोरबायदि जेनेबा स्नि रोखोमनि खानानै संनानै जानांगो बेखौ खोनादों जेनबा गामियाव बेफोर सोलिगासिनो आरोना
औ नोंथां नों नोंथांमोननि नोंथांमोनाहाय ओ बैसागु फोरबोखौहाय माबायदिहाय ओ फालिनानै बा रंजा बाजायै हगारहरो
हो जोंनिया बिदिनो नोंसिनिथि जेरै जोंनियाबो बिदिनो एखेआनो जागोन
औ नोंथां
उम
जोंनाथ बैसागुआव बिदिनो रंजा बाजाथ हगार हरो बिदिनो बैसागु फोरबोखौ फालिनानै जोङो बिदिनो गामिफोरावबा जोंनिया बिदिनो बैसागु फोरबो लानाय जायो गथफोरनि रोंगौथिखौ दे खायनो थाखाय बिदिनो गथफोरखौ ओ गोरों जानायनि थाखाय बिदि गामिफोरावनो बिदि फालि फालियो आरो बिदि फोरबोखौ फालिनाय जायो बियोबा बिदिनो खारनाय बिदिनो बायदिसिना खेला होनाय जायो बे खेलायाव गथ'फोरखौ ओ जों रोंनो थाखाय थाखाय दावगालांनो थाखाय बे खेलाफोरखौ माने बे फोरबो फोरखौ फालिनाय जायो आरो बे फालिनायखौ नोंथां मोननिथिं बिजाय ओ फालियो ना फालिया
बेफोरखो जोंनिथि बाराऐसेगोबां आं नुनो मोना आरो
औ नुथों अ सो जोंनिहहाय बिदिया एसे एनै सोलियो माने गोबां नुनो मोनला गोदो आबै आबौमोनहाय जोबोर रंजा बैसागु फोरबोखौ फालियोमोन दा दिनावहाय बारा बिदिनो नुनो मोननो थांला बिदिब्ला नों नोंथां दिनैनि आयदाखौ एसेयावनो फोथ फोजोबथ'नोसै नामा
दे होमबालाय नोंथां
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम